होनबा नोंथां खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय।
होनबा बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिफ्राय जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथांनिसिम।
अ नोंथांनिसिमबो जाासिहरनाय जाबाय।
होमबा जों नोंथां दा मा टपिकनि सायाव रायज्लायनो नोंथां नोंथाङा फोरमायदो। कालसार ना जागोन नोंथां होनबा नोंथाङा कालसारनिसो सोमोन्दै एसे सुंद'यै फोरमायना होग्रोदो नामा नोंथाङा।
औ।
औ।
उम।
कालचार होनोब्ला मोनसे
औ औ नंगौ नंगौ।
गाननाय जोमनाय
बायदिसिना द्रेस दामनाय देनाय गावनि आंगो जानाय लोंनाय जितु थाखाजोबनाय बेखौनो कालसार होनना बुंनाय जायो नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो सैथो।
औ। कालचार ओम औ सिनायथि
साम हाब हाबनानै थानाय सानस्रि जितु गाननाय जोमनाय ओ गियान फोथायनाय
ओम औ औ।
गुन बेफोरफोरखौनो जोङो कालसार होननानै बुंनाय जायो। दा बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर गन्द' माबाफोर एसे नलेजफोर दं नामा फोरमायनाय
आंनाव बाराथ' गैया होमबाबो आंनाव जा खिनि दं आं बेखौनो फोरमायनोसै कालचार बुङोब्लाथ' जोंहा मोनसे सुबुं माहारि बा बिनि सिनायथि होनाय बा माबा मोनसे माने सिनायथि होनाय बेखौबो जोंहा कालसार होननानैहाय मिथिनाय जायो हमनानै लाब' बर' हारिनि कालचार होननानै बुङोब्ला माखासे मोसानाय दङ ब माबा मोनसे दामनाय देनाय बेफोर दङ आरोखि जोंहा बर' हारिनि गेजेरावबो कालसारफोरहाय हमनानै ला जोंहा माने बर' हारिनि गेजेरावहाय मोनसे कालसार गाननाय जोमनायनि कालसार दं जेरै दख'ना जायखौ दख'ना होननानै बुङो आरो बिनि अनगायैबो ब्लाउस दं आरो सा आ बिनि अनगायैबो जोंहा हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय माने मोनसे कालसार माने आर'नाइफोर आर'नाइफोर दं माने गोजान जायगानि आलासिफोर फैयोबा बे आर'नाइजोंहाय माने सिनायथि होनाय बा बरायनाय माने बरायनाय जायो माने बेबो जोंनि मोनसे कालचार जोंनि हारिनि मोनसे कालचार हारिमुनि आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गुबुन जानाय लोंनाय बा माबा मोनसे आखुथायाइनि गोबां कालसार दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो आरो बेखौनो जोंहा कालसार होननानै बु बुंबा जोंहा गासिबो सोदोमस्रि गासिबो माबाफोल हाबनानै थाब फैयो आरोखि नोंथाङाबो एसे नोंनि सिङाव थानाय नलेजफोरखौ एसेसो फोरमायना होनो हागोन नामा। आदसा बेनो आरो बेबायदिनो जोंना आस ख थायो बेयाव गनायोम दामनाय देनाय
गनि गावनि ओ
औ सोलोंथाइ नंगौ नंगौ। थारैनो नंगौ नोंथां औ औ।
जानाय लोंनायनि सायावबो थायो जेखौबो जोंहा कालसार मोनसे जानाय लोंनायाबो
नंगौ नोंथां। ओम मेथाइ रोजाबनाय नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो। नो नंगौ नंगौ नोंथां गासिबो कालसाराव गोलैयो बेफोर। कालसार होननानै बुङोब्ला माने जोंहा हमनानै ला माने मोनसे हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय जेरै बर' हारियावहाय ओमफ्राय दा खाम जथा, सिफुं बेफोरखौ लानानै जोंहा मोनसे कालचार दङ हमनानै लादो जोंहा बैसागु। बैसागुआवहाय जोंहा जोंनि कालचारफोरखौहाय दिन्थिनो थाखाय माने माखासे बाहागो खालामनानैहाय होयो आरो माने बैसागुआवथ' जोंना गासिबो दख'ना बिदन गानो आरो ब्लाउस माने साद्रिफोर लानानैहाय आरो हौवाफ्राबो गामसा गानो। माखासे खाम लायो, जथा, सिफुं लानानै बेहाय जेनबा खावां जायखौनो दामग्रा खावां थायो ओमफ्राय आरो सोरबाया खुगा मेथाइजों रोजाबनानै रंजायो। माने जोंनि हारिनि कालसार माने बर' हारिनि कालसारखौ दिन्थिनो थाखाय आरो बेनि अनगायैबो माने जोंहा कालसार होननानै बुङोब्ला मोनसे जेन'बा हारिमु कालसार जायो अब्बाफोर हमनानै लादो मिउजियाम माने मावबाफोर अबेबाफोरावथ' मिउजियाम जायो नालाय बे मिउजियामफोरावहाय हारिनि सोमोन्दै बा मोनसे हारिया माबायदि जानो बा मोनसे हारिया गोदोनिफ्राय जेन'बा आजै आजौफोरनिफ्राय दासिमाव माबायदिमोन। बेखौ दिन्थिनो थाखाय आरो मोनसे
औ।
बर'फोर अबावबा अबावबा माबा मोनसे गिदिर गिदिर जेरै बर' थुनलाइ आफादनो मा होनो बेफोरबायदियाव माबा जायोबा प्रग्राम जायोबा बेफोरखौ खिथिनाय जायो आरो।
औ नोंथां नंगौ नंथारगौ। जोंहा कालसार कालसारा
बिजनियाव ना लावगामायावबो जादोंमोन ना बर' थुनलाइ आफादाहाय दाख्लैनियावहाय? बेवहाय माने ओरैबायदि जादों माने आं थांदों आरो मिउजियामावहाय माने बर' हारिनि जानायनि लोंनायनि बा गोदो बर' हारिया बोरै थाबोयोमोन आरो माबाफोरखौहाय जिफोरखौ बोरै बानायनानै गानोमोन बा जिफोरखौ बोरै बानायो। इन्दि जिफोरखौ बा बिनि अनगायैबो अनला ओंख्रिखौ बोरै बानायो। माने आबै आबौमोना खुन्दुं सानायावहाय बोरै माने बिरि सोबनानैहाय माने गावनि कालचारखौहाय दि देखायो बा माबा मोनसे खालामनाय आरो बिदि देखायो आरो माने बेफोर गासैखौ लानानैहाय जोंहा बर' हारियावबो मोनसे कालसार दं आरो। नोंथां।
कालसार होनबा नाथाय बिदिनो बा गुवार मोनसे गुवार फोरमायस'वायै सोदोब बेयो कालसारा जोंनि बर'फोरनि थाखाय बायदिसिना आबै आबौमोननि स्टरि।
औ औ नोंगौ नोंथां औ सल' जेरै
दायो जोंनो कालसाराव हाबनानै
औ औ।
मेथाइ रोजाबनायबो थाननाय थायो मोनसे हारि गेरेमसा हा
ओम ओम नंगौ नंगौ नोंथां नोंगौ नोंगौ नोंथां। जेरै गोदो उम्म। माने दानि जुगावथ' माने जोंना बर' हारि नि गावबा गावनि कालचारखौ देखायनो थाखाय माने अनेक बायदिसिना रोखोमै बेहाय माने नाजायो बयबो माने नाजानाय थानांगौ नङाब्ला कालसाराहाय गोमालाङो। बयबो लाखिलायनांगौ कालसारखौ। हमनानै ला जों दा बायदियावहाय बर' हारिखौनो हमना लादो। बर' हारिया जेन'बा दा बायदियाव गामसा दख'ना बिनि सोलायै माबा मोनसे गानोबा दस्राफोर गानोबा माने बर' हारिनि कालसारा गोमा लांगोन नंगौ माने बेनि अनगायैबो जोंहा अनेक बर'फोरनि खेलाफोर दं आरो बिनि अनगायैबो बर'फोरनि जाग्रा मुवा जेरै मैगं थाइगं आरो ओंख्रिफोर होननानै बुङोब्ला जोंना बर'ना अनला दाउआ बिराद बर'नि उम्म बर'नि माबाथार नालाय इयो। अनला मेवाइ होनना बुङोब्ला बर'नि माबाथार माने गोनांथि ओंख्रि माने
औ।
जोंहाथ' बर' संनानै जायाब्ला बा बर' हारिया बेखौहाय सिनायथि दोननो रोङाबा रावबो संनो रोङाबा बियो बर' हारिनि सिनायथिनिफ्राय गोमालांगोन नोंथां। बेनिखायनो दानि उम्म बिनिखायनो दानि जा यां देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बिसोरो बेफोरखौ सोलोंनानै लाखिनांगौ बा सोलों गौ संनानै जाहो नांगौ जोंनि बर' बर' हारियावबो बिदि कालसार दंमोन होननानैहाय नङाबा बेफोरो बर' हारिनिफ्राय लासैनो आनज्रायलांगोन आरो
औ नोंथां।
होमबा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा बिदिनि सोमोन्दै? नोंनाव जा नलेज दं नोंथां।
खोनादोंना नोंथां औ एसे नोंथाङाबो फोरमायना होदो नोंथां
कालसारा दा बिदिनो जों गासैबो नोंथां आं। बेबायदिनो फोथांना लाखिनांगोन दा इयुन जोलैनि थाखायबो जों सोलोंनांगोन कालसारा मा मा बा मुवा बा जिनिस
नंगौ नंगौ नोंथां फोथायनांगोन औ गंगौ नंगौ नंगौ नंगौ।
जेसेबां नोङो मोनसे कालसार मोनसे कमिउनिटियाव मोनसे कालसारा मा बुस्थु
नंगौ नंगौ नंगौ।
बिसोरनो दिन्थिलांनांगोन फोथायनांगोन आरो। इयुन जोलैफोरखौ जोङो बिलिबहोनांगोन फोथायोनांगोन जे मोनसे कालसार जानो गोनांबा मोनसे कालसाराव मा मा जिनिस हाबनानै थायो।
नोंगौ नोंगौ थारैनो सैथो-
थेवबो जोङो जों जोंनि इयुनखौ दैदेनलांनो थाखाय बेफोरखौ फोरोंनांगोन दिन्थिनांसिगोन बेनो आरो।
बेनो आरो फथायांसिगोन नंगौं नंगौ दा नोंथाङाबो मिथिखाबाय कालसारा मा।
कालसारा मा बेफोरखौ जों इयुन जोलैनो थाखाय दिन्थिलांनांगोन आरो फोरोंनांगोन आरो जों बिसोरखौ
मोजाङै दैदेन लांनांसिगोन नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो। कालसार होननानै बुङोब्ला माने जोंहा इयुन जोलैफोरखौ फोथाय होनो हानांगोन माने मोनसे माहारिया ओरैबायदि कालसार दङ' माने बेखौ बेफोरबायदि नङाब्ला माने इयुन लाइमोनफोरा माने बेफोरखौहाय लाखिनो रोङो आरो। रोंनाय नङा माने बेफोरखौ फोरोंलांनाया गिदिरफोरनि खामानि आरो बे फोरखौहाय सोलोंनानै लानाया लाइमोनफोरनि दानि देरफुनायफोरनि खामानि बेखायनो गासैबो बुस्थुफोरखौ माने टाइमजों गोरोबनानै माने सोलोंनो लानो रोंनांगोन सोलोंनानै नङाबा मोनसे कालसार बा मोनसे माहारि गोमालांनायनि सान्सआव थागोन आरोखि नोंथां।
औ नोंथां औ।
दानि लाइमोनफोरखौ बा दानि देरफुनाय गथ'फोरखौ मोजां आखल गियान होनायानो माने बे गिदिरफोरनि देरसिन गुन आरो।
औ।
होनबा नोंथां जोंना सम जाबायना नोंथां होमबा नोंथांखौ बेखिनि टाइमावहाय आंजों टाइम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो